खोनादों ना
ना खोनादों
औ नोंथाङा सम दंबा दसे सम मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हागोन आं थां नोंथांजों औ नोंथां जोंनियाथ' गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा बिदिनो दाउ अमा एबा जिब जुनार फिसिनानै गोबां जिउ लामा खुंबोदों नङा होनबा नोंथां? ओ बेनि बागै एसे बुंफोरथिना होदो नोंथां
औ ओ बुंनो थाङोबाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै गोबां जिउ खुंबोगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ गोदोनि बायदिनो गोदोथ'आ बिदिनो दाउ अमाय दा। बेसेनफोरा एबा जोबोद खममोन नाथाय दा जोबोद बारा जाबाय नङा होमबा जों बिदिनो दाउ जों सेरसे फानोब्ला बिदिनो दाउ सेरसेयाव जोंनिया राङा राङा जोंनिया थामजौ थामजौ बाजि बिदि गाहाम आरो नोंथां
औ
आरो जोंथ' बिदिनो अमाखौ जोंद खालामनानै फान्लाथ' जों गोबां रां मोनो जों जिबा रोजा नैजि रोजा गाहाम न लासै मोनो आरो नोंथां आरो जोो अमा फिसा जों आजायनानैबो फानो आरो अमा फिसा जोङो जो अमा फिसाया जोंनिया बिमाया जोंनो अमा फिसाखौ जों आ एबा दिदा होखायो आरो नङा होमबा नोंथां फिसा जानायखौ जों नुयो औ थिक बेबायदि बिदिनो बे अमाखौ फिसाखौ फाननो थाखायबो जों बे अमा फिसाखौ बिदिनो मास मोनसे ज एबा मोननैनि उनावसो फाननो हायो आरो माने आरो जानाय जाबासो फाननो हायो नङा होमबा नोंथां औ जों बे अमा फिसाखौ हा थ एबा बाजाराव फाननानै गोबां रां मोनो अमा फिसाफोरनि दामाबो दा बिदिनो थामरोजा ब्रै रोजायाव लासै जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो अमा फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो औ आरो जों बोरमा फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला गोदो बुंनो थाङोब्ला गोदो जोंखौ जों बर'फोरखौ गुबुन हारिफ्रा मुगैयोमोन आरो नोंथां
औ
बिदिनो अमा दाउ फिसिनायखौ नुनानै जोबोद मुगैयोमोन नाथाय दा बिदि उल्थासो जालांबाय जों बर'फोरनिफ्राय बिसोरसो बांसिन माने दाउ अमा फिसिनायखौ नुदों आरो नोंथां मानोना बिसोरबो मिथिबाय जे दाउ अमा फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो एबा न'खर सुंथानो हायो होननानै
औ
आ थिग बेनिखायनो गुबुन आरिखौबो बांसिनसो दाउ अमा फिसिनायखौ नुयो आरो दानिया आरो जों बर'फोरखौल' नङा गुबुन हारिखौबो जौ जौ सेरेब सावनायखौ नुयो नङा होमा नोंथांमोनानिया औ अमा अमाखौ माबोरै फिसियोगब्लाथ' अमानो जोङो जानो थाखाय जों गुन्दैबो होजायो एबा अफ्रिबो होजायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जों बिदिनो सापर्टबो बायनानै होजायो आरो जों गुन्दैफोर बायनो बेसे रां गैयाब्ला जोङो बे जोंनिया थास'फोरखौ जोङो हानानै रुनानै होयो नङा होमबा
औ
बोरमाफोरनि आदार बुंब्लाथ' बोरमाफोरखौ जोङो बिदिनो दुब्लि एबा फोथारावसो होयो नङा होमबा
औ
औ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ बे अमानि फार्म एबा दाउनि फार्मखौबो गोबां जोङो नुदों जोंनि गामि खाथि खाथि एबा गामियाव
औ
आरो मोसौखौथ' जोंनिया जों मोसौनि फ्रायबो मोसौ गायनिफ्रायबो जों गाखेर मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जों बे मोसौनि गाइखेरखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां मोनो आरो मोसौनि गाइखेरजों गोबां ओ गोबां जोङो बायदिसिना बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां जों मोसौनि गाइखेरजों गाइखेर मेखि एबा पनिर ओ बेफोरखौबो ओ बानायनायखौ नुयो आरो नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि ओ गामि जेनेबा गामिफोराव जोंनिया बिदिनो दाउ अमानि फार्म रोङो आरो नोंथां
औ
औ बे अमानि फार्मखौ बोरै खालामना बुङोब्ला बे अमानि फार्मखौ बांसिन बिनो जोंनिया बे हाखर गिदिर गिदिर जोंनिया दङ नालाय बेनि खाथियावसो माने जों अमानि फार्मखौ बानायनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
मानोना बे अमानि जाखि बेखौ जो नानै जाहाथे बे खिया हाखराव मोनहैयो ओमफ्राय जोंनिया बे नाया मोनजायो थिग बेनिखायनो बिबदि सुबिदा लानानै अमानि फार्मखौ जोंनिया बे हाखर सेरावनो बानायो आरो नोंथां
औ
औ आरो जोंनि हांसोफोरखौबो बे जोंनि हाखर गेजेरावनो बैसां न लुनाय बायदि बेयावनो बानायो आरो औ जाहाथे बिसोरो हाखराव ओंखारलाय आरो गाखोलाय खालामनो सुबिदा मोनो थिग बेनिखायनो बिदि बानायो आरो जोंनिया बे जा दाउ फिसियो सालानि बे दाउखौ जोंनिया बिदि जोंनि न'नि आदार होनानै बिसोरखौ फिसिनाय जाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिसोरखौ फिसिनो थाखाय जोङो बिदिनो सियाव दोनों आरो फारस्ट टाइम लाबोनायाव आरो बेयाव जोङो बे मोब्लिबनिजों बे गोजा जोंनाया बेखौ माने लगायना दोनबाय थायो आरो नोंथां औ माने बिनि बिदुंजोंसो माने बे दाउआ जोंनिया गिदोर जायो आरो आरो बिसोरनो जोंनि बे न'नि माइरंफोरखौ होनाय जाया जों बिसोरनो बिदिनो ओ फार्मफोरनि जों दखानफोरनिफ्राय माने बिसोरनो गुबुन जों बिसोर बिदिनो आदार होफैनाय जायो आरो
औ
औ थिग बिदिनो बिनि दाउदैफोरखौबो फाननानै जों गोबां ओ रां आरजिनायो नङा होनबा नोंथां औ नोंथां नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा स्लावबो गोदोनि बायदि दाबो बर' आइजोफोरा दउ अमा अमा फिसिनानै जिउ नामा नोंथां औ
जोंनिया ओ गोदोनिसाय ओ दा जोङो बांसिन फिसिनाय नुयो गोदो जोङो बिदिनो ओ बारा आदार सादार बिदि होनो हायामोन ना। ओ बिनिखायनो बिथांमोना ओ माफा मानै बिदि दाउफोरखौबो फिसिनानै बेजोंनो खुन्दुं बायनानै जि दायोमोन होनना खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां ओ नाथाय आथिखालाव जोंनिया गोबां जाबाय जों न'खर न'खर नुनो मोनसै। होनबाबो जोंनिया गोरोन्थि जाया नङा होमबा ओ जों गोबां बिदिनो ओ दा अमा गंन्द्रा हामनानै जोङो गोबां औ मा जोङो फिसिनाय नुयो एबा जोङो फिसा ओ जोङो बि बिदि जाहोनानैबो फानहोनायखौ जों नुनो मोनो दाउफोरखौबो जों गोबां फ्राम बानायनानै बिदिनो जोङो ओ दाना साना होनानै जोङो फिसिनानै जोङो फानखौ गोबां नुनो मोनो गामि ओनसोलफोराव बिदिनो जोङो दाउदैफोर आबाव फानो एबा ओ जोङो बिदिनो दावफोरखौ खौबो जोङो दाउसा दाउमासेयावनो जोंनिया दाउसाफोरा ओ जिथाम जिब्रै बिदि ओंखारो नङा होनबा थां बिदिनो जोङो देरबा बेखौ केजि उजन बायदि फाननाय जायो। जोङो सेरसेयाव से केजियाव जोङो बिदिनो ओ ब्रैजौ बाजि एबा बाजि जोङो मोन थाङो नङा होमबा ओ जोङो बिदिनो जोङो ओ दाउफोरखौ गोबां फिसियो जों आलासि दुमसि फायबाबो जोंनिया बायनो गोनांथि जाया बेजोंनो जोङो सावरि बादारिबाबो सिथारना होनायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ जोङो बिदिनो ओ बुंनो थाङोबा जोङो दाउ फार्मखौ जोङो गिदिर गिदिर बानायनो हानायबा जोङो ओ जोङो से दानावनो सेक लाखनिसाय बारा फैयो होननानै जोङो खोनानो मोनो एबा जोंनो ओ खोन्थानायखौ जों मिथियो नङा होमबा ओ जोङो बिदिनो ओ जायगायावल' बिदिनो दाउफोरखौ फाना जोङो गोबां जायगा फोराव जों फाननाय दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो ओ बर'फोरा ओ आगोल बिदि दाउफोरनि बिदि फालांगि गैयामोन नाथाय ओ दा जों गोबां नुनो मोनबाय नङा होमबा?
औ औ।
ओ जोङो बिदिनो ओ गोदानानैबो फाननाय एबा ओ ओरैनोबो सुनानै जों फानहैनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो अमाफोराबो जोङो गोदो जोङो बेसेनफोराबो एसे खममोन जोङो गिदिर गिदिर गिदिर अमा फानबाबो जोङो नांगौ बायदि बेसे बुरजा मोनामोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो ओ गोबां मोननो हायो बिदिनो जोङो ब्रै दान फिसिबानो जोङो बा दान फिसिबानो जोङो बिदि नैजि रोजा एबा नैजिबा रोजाफोरखौ जों मोननाय खौ मोनो ओ बेजोंनो जोङो नांगौ हाथाइनि एबा जोङो न'खरनि ओ फिसा फेनला मुवा बेसादखौ सुफुंनो हायो।
औ।
ओ बिदिनो जोङो अमा फिसाफोरखौबो ओ फाननो थाङोबा जों मासेयावनो ब्रै दि ब्रै रोजा बा रोजा बिदि मोननो थाङो। ओ बिनि अनगायैबो ओ जोङो बिदिनो अमाफोरखौ ओ गोबां जायगाफोराव गारिफोराव दाब दाब जायगायाव जोङो दै थायहरो बिदिस ओनसोलफोराव अमाफोरखौ फिसिनायखौ नुनो थाङा नङा होमबा। ओ सोरफोराव बिथांमोनहा लां थांनानै ओ बेसेन गोसायाव बिदि दाननानै फानहैनायखौ जों मोनथियो ओ जोंहा बर'फोराबो गोबां बिदिनो अमा फालांगि नुसै ओ बुंनो थांङोबा हाथाय बाजारफोरावबो जोंङो ओ बर' सुबुंफोरखौनो जोंङो अमा फाननायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनि अनगायैबो जोंङो ओ जिब जुनार फिसियो होनबा जोंङो ओ बिदिनो बोरमा ओ मोसौ फिसिनाया जोंहा गोबां नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बुंना थांनाय बायदि बिदिनो मोसौनिफ्राय जोंङो ओ बिदि जोंङो गुबुन दाना बायलायना होलायनाङा। बेखौ जोंङो दै, नांगौ बायदि जों समाव जों दै दौनाय एबा ओ गांखो नायनानै जोंङो जागा मोजां नायनानै ओ गांखो बायदियाव जों होब्लानो जायो लरायबाय थाबानो जायो खुन्थि दोनानै। दोनदालखौ होनानै नाथाय बेवहायबो जोंङो ओ फिसा जाबा जोंङो मोसौ गायनि गाइखेरखौ जों मोननो थाङो। गुबुनफोरनोबो जोंङो फानहरनो हायो एबा न'आवबो जानो हायो। ओ जोंङो गाइखेरनिफ्राय गोबां ओ मुवा, बेसाद बानायनो हायो। ओ लोंग्रा-जाग्राबो जोंङो बिदिनो केक फोरावबो जोंङो गाइखेरखौ जोंङो बाहायनाय जायो नङा होमबा। केक, पनिर एबा जोंङो ओ बिदिनो गाइखेर मैखिफोराव जोंङो होनायखौ नुनो मोनो। ओ जोंङो बिदिनो मोखौव हालुवाफोर जाबाबो जोंङो ओ खालारफोर जाबाबो जोंङो बेखौ ओ दोननानै ओ गिदिर खालामनानै जोंङो मोखौ ओ हालुवाखौ जोंङो बानायनानै हालेवनो हायो। न'फोरावनो जोंङो ओ बिदिनो जोंङो मोसौ हालुवाफोरखौ फाननो थाङोबा गोबां दाम ओ बिदिनो जोंङो जराफोराव से लाखनिफ्रायबो बारा मोननायखौ जों खोनायो नङा होमबा? बिदिनो दथि रोजा एबा बाजि रोजाफोरखौ जोंङो मासेफोरावनो मोननायखौ खोनायो। ओ नाथाय बिदिनो, बोरमा खौबो बुंनो थाङोबा, ओ गोबां मोनो। बिदिनो जोंङो ओ फाननोबो हायो एबा जोंङो बोरमाफोरखौबो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंङो कर्मफोरावबो, फोरबोफोरावबो जों बोरमाफोरखौ खौ होनाय जायो। ओ बिदिनो जोंङो फिसाफोरा जोंङो बोसोर नाङैयावनो बिथांमोनहा फिसा होनाय जायो। ओ मासे बिमानियावनो जोंङो मानै गाहाम मोननो हायो। बिदिनो जोंङो बोरमा फोरनि गाइखेर बेफोरखौबो मोनो। जोंङो बेखौबो जोंङो दोनदाल होनानै एबा खुन्थि लागायनानै जोंङो ओ जागा मोजां बिदि गांखो गोनां नागिरनानै जों फोथि खालामबानो जायो।
औ नोंगौ।
ओ बिसोरनो गुबुन बायना होलायनो नाङा। ओ बेफोरखौबो जोंङो फाननानै गोबां नखर बर'फोरखौ जोंङो न'खर सुजुनायखौ गोबां नुनो मोनदों। ओ बिदिनो जोंङो हांसोफोरखौबो जोंङो गोदोनिफ्रायनो गोबां ओ लाबोदों बेखौ जोंङो बोसोर फिसिबाबो जोंङो मोनसे दामखौनो मोननो मोनो नङा होमबा? जोंङो ओ बाजौव ओ ब्रैजौव फोरल' मोननो मोनो। होमबाबो जोंङो गोबां ओ बिदिनो जोंखौ बर'फोरखौ गोबां बिदि जिब-जुनार फिननायखौ गोबां सुबुङानो मुगैयोमोन। नाथाय आथिखालाव बुजिनो मोनबाय बिथांमोनाबो बिजोंनो गोबां रां खामायनो हायो होनना। नाथाय बिसोरबो दा सोलोंजोब्बाय ओ नोंथां? ओ बिदिबा जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा? औव। नोंथां, बिदिबा ओ दोन्थ'नोसै नामा? औव।